नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना औ खोनादों
अ गोबाव जाबायमोन ना नोंथाङा आंनो फन हरिया माबाफोर खौरां लानानै फन हरदोंमोन नामा नोंथां
औ नोंथां आङो दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दा ओरैनो दं
औ औ देलाय नोंथां जागोन दे नोंथां आङो नै दान्दिसे ओरैनो
अ औ
नोंथां ओरैनो दान्दिसे दसे जिरायनानैसो दंखायो आङो जे औ औ देलाय बुंलाय
दा आयदायानो जाहैबाय आयदायानो जाहैबाय हान्था मेलानि सायाव जों एसे सावरायनो लानि। दा नोंथाङा हान्था मेलानि ओ दानि मुगानि हान्था मेला दा बा गोदोनि गोदो हान्था मेलाया बोरैमोन गामि ओनसोलनि हान्था मेला राहाया माबायदि बा नोगोर ओनसोलनि हान्था मेलाया हान्था मेलानि राहाया माबायदि? बेनि बागै एसे बुंफोरना होदो।
अ जागोन नोंथां आङो नै दान्दिसे गरम मोननायखाय ओरैनो जिरायनानै दं। ओ सावरायजागोन दे नोंथां मोजां गाज्रि नोंथाङा जेराव आंनिफ्राय माखासे ओ जेनेबा हान्थाामेला एबा रोगाथाइ ओ एबा ओ जोङो इंलिसाव जायखौ बुंगोन ट्रेन्सपर्टेसन बेनि बागै ओ एसे खौरां लानो हरदों ओ गिबियावनो नोंथां जोंनि हान्था मेला होननाय लोगो- लोगो ओ जोंनि रोगाथाइ बिथिंनि थाखाय जा जोंनि लामा एबा जोंनि ओ जा हान्था मेलानि थाखाय ओ जाबायदि सुबिदा नांगौ बेफोरो जोंनिया थिग जाग्रोनांगोन। जे गामि ओनसोलाव गोदोथ' बुंनो थाङोब्ला ओ दानि बायदि गारि मथर बेफोर बायदिया जोबोर खममोन हयथ' ओ साइकेल गोदो बाहायोमोन साइकेल नङाबा बिदिनो थेला गारि बेफोरजों लांलाय लाबोलाय खालामोमोन खाथिफोरावबा। ओ मुवा-बेसाद ओ लांलाय लाबोलाय खालामनायनि ओ राहाफोरा गोदो लामाफोरा जुदि मोजां नङिनि थाखाय जेंनायाव गोलैयोमोन आरो नाथाय दिनै ओ नैबे जुगा एसे सोलायनानै ओ जोंनियावहाय ओ गारि मथरनि एबा गोरलै आदब जायखौ जोङो खम बोलोजोंनो ओ गोरलैयै मावफुंनो हायो बेफोरो जोंनियाव ओ जानानै फैबाय। ओ बेखौ जोङो गामि ओनसोलाव नुनो मोनगोन। दा आरो गोजान जायगा दैथायनोबाबो ओ जोंनि जा ओ आम बिजनेस एबा जोंनि जा ओ बिदिनो बायलाय फानलाय बेफोरो नैबे रोगाथाया मोजां जानायनि थाखायनो दिनै जोंनि जायगायावहाय जोङो ओ मोजां थासारियाव फैनो हादों ओ बेखौ आंनि नोजोरनि ओमफ्राय आं बुंगोन ओ बिदिनो रोगाथाइ होननाय लोगो लोगो जोंहा गोबां बिबांनि मुवा बेसाद ओ खो मोनसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे दाबसे जायगासिम लांलाय लाबोलाय बियो बायदि बायदि रोखोमजों जानो हायो। हयथ'बा मोनसे खाथियाव लांनायनि थाखाय जोङो ओ फिसा-फिसौ बिदिनो रो-रोगाग्रा गारि बेफोरजों जोङो खालामनो हायो। गोजान जायगा ओ लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय दिनै ओ जोंहा ट्रेननि बेब'स्था दङ'। ओ जोंनि हादोराव ओ जाय जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो बेजोंनो लोगोसे जोंनि हादोरसायाव ओ गो ओ गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय एबा गुबुन ओनसोलनिफ्राय जोंनि जायगायाव बिदिनो जायफोरखौ जोंनो नांथारगौ बेफोरखौ लाबोनायावहाय ओ दिनै जोंहा लैथोजों इनलेण्ड जायखौ वा टार-वे होननानै बुङो जेरै दिनै दङ' जोंहा ओ जोंनि ब्रह्मपुत्र एबा बुरलुंबुथुर दैमाजों इनलेण्ड वाटार-वे बेफोर बायदिजों जोङो ओ रोगाथाइ बिथिङा ओ गिदिरनिफ्राय लानानै जोङो फिसा फिसासिम जोंनि सुबिदा राहाफोरा थिग जानायनि थाखाय मोजां जानायनि थाखाय दिनै हान्था मेलाया जोंनिया साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोदों ओ बेखौ आंनि नोजोरनिफ्राय बुंगोन ओ नोंथाङा
औ औ
नोंनि नोंथांनि साइडनिफ्राय ओ एबा नोंथांनि ओ नोजोरजों नोंनि ओ जायगाफोरनिफ्राय माबायदि एसे जौगादों बिनि बागै आंनो एसे फोरमाय ओ बिनि उनाव आं जुदि फोरमायफिननांगौब्ला दायो नोंथांनो फोरमायगोन ओ नोंथाङा आंनो नोंथांनि जा ओनसोलाव माबायदि थासारियाव दा दङ बिनि बागै एसे खोन्थायोब्ला आंबो गोजोननाय मोनगौमोन खोन्थानो हागोन ना?
औ औ ओ जोंनि ओनसोलाव होननो थाङोब्ला हान्था मेलाया गोदो
अ हेलौ नोंथां
खोनादोना नोंथाङा?
औ-औ खोनादों देलाय बुंलाय
अ जोंनि जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदो गोदायनि गोदो गोदाय जेरैबायदिमोन हान्था मेलाया बिनिख्रुइ दासिम आथिखालाव जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों आ जेरै आ जिहेथु गामि ओनसोल नालाय गामि ओनसोल बा हान्था मेलाया ह लामाजोंनो जिहेथु जायो हाजोंनो जोंनि हान्था मेलाया हाया जिहेथु हानि गेजेरजोंनो जोङो हान्था मेला खालामो दा बे ओ हान्था मेला होनोबाथाय जोङो लामा लामाफोरखो जोङो दा आगोलनिख्रुइ जोङो मोजांसिन जानाय नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेरजोंनो ओ गारि मटर जिहेथु ओ गोदो गोदाय ओ मोसौ गारि बेफोरजों जोङो खायसे नांगौ जानाय मुवा बेदरफोरखौ बा बहाबा थांनो गोनां जायोमोनबा जोङो बेलगारि बेफोरो मोसौ मैसो गारिजोंनो थाङोमोन नालाय दा जों ओ माने गारि गारि मथरजों जों दा आथिखालाव दोङो गारि मथर लाना हान्था मेलाखौ माने गोदो गोदायनिख्रुइ मे आगोलनिख्रुइ मोजांसिन जानाय नुनो मोनबाय आरो
अ नंगौ बिदि औ औ खोनादों दे नोंथां आ बिदिब्ला जोंनि जा जोंनि हायुङारि जा जोंनि गभर्नमेन्ट एबा जोंनि सरखार जाय जोंनो नैबे राहा दैथायनायनि थाखाय बेफोरबादि सुबिदाखौ जोंनो बानायना होयोब्ला जोंनि सुबुं माहारिफोरा जौगाथायाइ बिथिङावहाय बिराद मोजां जायो जेनेबा रोगााथाइ बिथिङा जुदि फारसेनिफ्राय मोजां जायोब्ला जोंनि जायगानि जौगाथाय एबा जोंनि पार्सनेल डेभलपमेन्ट गासैबो बिथिङाव जोंनि आर्थिक अबस्था एबा जोंनि जा थाथाय बियो मोजां जाबोयो होननानै मिथिनो मोनदों आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दा आबाद मावनायावहाय बे रोगाथायाइ बिथिंजों माबायदि सोमोन्दो लानानै जौगादों बिनि बागै एसे फोरमायनानै होयोबा आंबो बेखौ गोजोन बावगौमोन
जौगाजाथाइ बिथिं होनोबा माने गोदो थाम बोसोर ब्रै बोसोरसोनिया सिगां जोंनि आबादनि बेलायाव आबादखौ मोसौ मोसौजों जोङो मोसौजों हालेवनानै आबादखौ मावबोनाय नुनो मोनदोंमोन नाथाय जेब्लासिम हान्था मेलाया जोंना मोजां जाबाय फोथारनि हान्था मेलाया मोजां जाबाय अब्लानिफ्रायनो रर ट्रेक्टर बायनानै माइ गायनायजों लोगोसे हानाय रोगानानै माने मेसिनाव हानानै रोगानानैनो लामा माने लाानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो माने जिहेथु हान्था मेलाया मोजां जानायनि जाहोनाव जोङो बेखिनि सुबिदाखौ नुनो मोन्दों आरो खम समनि गेजेरावनो फोथारनिफ्राय मेसिनजों हानानै गारियाव दै थांनानै लाबोनो हानाय जोङो खाबुखौ मोनदों आरो
औ नोंगौ बिदिबा नोंथां नों बुंनाया ज बेयो जाहैबाय जोंनि आबाद मावनानै दिहुनथाइ बिनि बागै नोङो बुंबाय बे जाय दिहुनथाइ एबा आबाद बे आबादनिफ्राय फिथाइ सामथाइ जों मोनो नङा होमबा बे फिथाइ सामथाइया जुदि जोंनिया जोंनि जायगायावल' दिहुननानै मोनसे जायगायावल' थाबाय थायोब्ला बिनि जेस बेसेबां बेसेन मोननांगौ बे बेसेना जोङो मोनाबो जानो हागौ जुदि जोंनि रोगाथायाइ ए बा हान्था मेलाया जुदि मोजां नङाब्ला बेयाव जोङो औ बिखौ जोङो लांलाय लाबोलाय खालामनो जुदि हायाब्ला जोंनि जा दिहुनथाइ बियो जायगायावनो थागोन जायनि थाखाय बेखौ बाहायग्रा सुबुङा खमायलांगोन बेनिफोराव जोङो जोंनि आ आबादायगिरिफोरा जोबां खहा जायो जायनि जायनि जाउनाव जायनि थाखायहाय जोंनि जा आबादारिफोर बिसोरो बे रोगााथाइ बिथिङा जुदि मोजां जायाब्ला बिदिनो खहा जानायखौ मोनदाङो आरो जेनेबा गामि ओनसोलनिफ्राय टाउन ओनसोलसिम जुदि हयथ'बा जोङो मोनसे आबाद दिहुनबाय एबा मैगं दिहुनबाय बेखौ लांनो थाखाय जोंनो मोनसे सुबिदा नांथारगोन बे सुबिदाया हयथ' नोंनि रेलगारिजों लांनाय एबा हयथ' न'नि मथर गारिजों लांनाय बेफोरो थिग जानांगोन बेजों लोगोसे मोनसे जायगानि जा डेभलप बेयावहाय जोङो आ मुलाम्फा जायो जे जोंनि जायगा ओनसोलहाय आ मोनसे जेनेबा मार्केट एरिया एबा बाजार खालामो बे बाजाराहाय आ बिनिफ्राय खाजोना मोननाय खाजोना मोननानै जायगानि डेभलप एबा जायगाया मोनसे सिनायथि मोनो बेयो जाहैबाय जोंनि हान्था मेलायानो जुदि गुबै होननानै ओ आंनि नोजोरनिफ्राय आङो बुंगोन नोंथांनि नोजोरनिफ्राय माबाफोर फोरमायबावनांगौ दं नामा बे बिथिङाव
आंनि नोजोरावबो बे हान्था मेला आंनि रावबो बेनो हान्था मेला हान्था मेला मोजां जानाय माने गुबै आरो जिहेथु जोङो गोबां गामि ओनसोलफोराव गोबां आबाद मावनायफोरखौबो बा गुबुनाव दैथाय हरनो थाखाय दैहर नो थाखाय हान्था माया हान्था मेला राहाया मोजां जाथारनांगोन
औ
उम
औ बिदिबा नोंथांजों औ नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ उन समाव बिदिनो ओ नोंथांजों ओ जोंनि थासारि एबा थाथायनि सोमोन्दै ओ मोजाङै रायलायनानै ओ जाहाथे जोङो बेबायदिनो सावरायलायबाय थानो हाबो हालांथों होननानै आंनिफ्राय मिजिं खालामो बिदिबा आङो मोनसे दाबसे जायगायाव फिसा खामानि लानानै हान्थिलांगोन नोंथां बेनि थाखायनो आङो खौ बारा गोबाव खालामनो सानासैमोन नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनांगौ दंमोन नामा औ दे बिदिबा नोंथाङा आं लाखिथ'नोसै ना
औ औ दे गोजोन्थों